औ खोनादों नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन
बिदिब्ला जों आयदानि सायाव सावरायनोसै आं दा नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सहर जागोन दा उम आदसा। जोंहाथ' जानाय लोंनाय होनो बा गोदो गोदोनिफायनो आबै आबौमोननि समनि आजौमोननि समनिफायनो सोलिबोबाय थायो थानाय गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय मैगंफोरनि मुं दोङो जे जेरैहाय अनला सबाइ बे नारजि बायदिसिना जेरै अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा बायदि बायदि दोङो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
दा बेवहाय अनलाजों दाउ होनोब्ला दाउ होननायखौ बोरैहाय संनो नोंथाङा फोरोंनो हागोन ना?
औ हागोन।
दे फोरोंना होनायसाय नोंथां।
बुंनो थाङोबा जोंहा अनलाजों दाउ आरोना
औ
जेरै जोङो बे ओंख्रियाबो जोंनि बर'फोरजों गोबां एंगारहायै सोमोन्दो दङ आरो ना
औ
जेरैहाय हाबा ओ हाबा हाबाफोराव जोंहा हाथासुनि खुरनाय बेफोरबायदियावबो जों माने बे अनला दाउजों अनलाजों दाउखौ बाहायनाय जायो आरोना मानो जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बेखौ जोंहा फोथायबोयो मानिबोयो आरो दासिमहालागै जोङो हाबा माबा हाथासुनि खुरनायाव अनला बेफोरबादिखौ होनाय जायो आरोना।
औ औ।
बेजों लोगोसे जोंहा अनलाखौ बोरैहाय सङो होनबाथाय जोंहा गिबियाव जोङो माइरंखौ दैयाव सो मग्रोनाय जायो जेब्ला माइ रङा गोबाव समसिम सोमहाबना दोनखांनायनि उनावहाय रु मोजां माने रुयो रुयो आरोना ओ होब्लानिया जोङो आथि खालावथ' बांसिनानो जेनेबा ओ गोदोथ' बांसिन अ न्थायाव उन अन्थायाइाव उनो उवालाव बेफोरबायदि थबसि आरिफोराव देनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव बांसिनै ग्राइन्डार मेसिन फैनानै फैबाय फैनायनिफ्रायनो माने जोंहा बांसिनै बेखौनो बाहायनाय जायो आरो।
औ जायो।
ङो माइरङा रुयो अब्ला जोङो सुखांनानै बेखौ दैया जेन मोजाङै सर'लाङो बेनि थाखाय जोङो माने मोनसे आइजेंआव थि खांना दैखांना दोनथ'नाय जायो आरोना।
औ।
ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला जेब्लानो खि बेयो मोजां दैेया सर'खाङो अब्ला जों बेखौ उननाय जायो आरोना। ओ बेखौ जेब्ला अन गुन्दै अन गुन्दै खालामो बेनि उनावहाय जोङो दैखौ जोङो मोजाङैनो ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरोना। ओ बेयाव गोदौ ओ गोदौखांनायनि उनाव जोङो माने बेखौ मोजाङै दैया गोदौनायाव बेखौ जोङो बेयावबो दैयावनो खारैबो होफानाय जायो खायफा खायफा बेनि उनावहाय जोङो माने ओ दै गुदुं ग्लब ग्लब गोदौनायाव जोङो अनलाखौ फ्रि फ्रि होनाय जायो खनसे होनोबाथ' बियो लाथाबो खानो हाग बेनि थाखाय आरो ना
औ औ
खायफा खायफा बेखौ ओ सानाय जायोबा सानाय सागं दो बेजों सानाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो बेदर बेदरखौ जोङो मोजांयै बेयाव हालदै संख्रि थाव‌ गासैखौबो नांगौ बिबांनि माने मस्ला मस्लि आरिफोरखौ माने जों एवनाय समावनो मोजाङै मोनजासे एवना लाखानाय जायो आरोना बे मोनजा एवना लाखांनायनि उनाव जोङो बेव अनलायाव होसननाय जायो आरो मोजाङै माने बेजों अनलाजों गोरोब। होननाय जायो आरोना। बुंनो थाङोबा जों बेबादिनो संनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा जेरै फाथोजों नारजि अमा अ बेफोरदिबो दङ नङा होमबा? औ अमाजों नारजि औ। जेरै जों गिबियाव फाथोनिफ्रायनो नारजि जायो आरोना।
औ
फाथोखौ बोरैहाय खालामो होनब्लाथाय जेरैहाय जोङो फाथोखौ मोजाङै फु नानै माने बेयाव बांद्राय हासारफोरबो बाहायनाय जाया बेयाव जोङो फाथोखौ दाननानै लाबोखांनायनि उनाव जेब्ला सानदुङा गोबाव समसिम मोजाङै बिलाइखौ खानानै फोरानना दोननाय अब्ला माने बे फोरानना दोननाया माने गोबाव समसिम मोजाङै राननानै माने खायफा खायफा बेखौ जलंगा मना बेफोरावबो सोना दोनो आरोना बेनि उनावबो खायफा ब्लिनानै बिदि मेनानैबो जानाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला बे नारजियाबो जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद सोमोन्दै। हगारलायनो हायै दङ होनना जों फोथायो आरो ना।
औ।
जेरैहाय सासे बिगुमाया। बिगोमानाव गोजाननिफ्राय आलासि एबा नुफेर आलासि बेफोर फैबा माने जोङो बे नारजिखौ संना होनाय जाया आरो आरो जोंहा मानसि। सारादु खुंनाय बायदिसिना गोबां सोमोन्दो ना गारलायनाय बेफोरबादिनि थाखाय जों नारजिखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
नोंथाङा मा ओंख्रिफोरखौ बर'फोरनो मोजां मोनो मा ओंख्रिखौ। गुबैयै मोजां मोनो आरो बे ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां आं मोजां मोननाय ओं ओंख्रिया इनो अनलाजों दाउ सबायजों साम' आरोना नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा सबाइजों साम'खौ साम'खौ बहानिफ्राय मोनो माबायदिहाय खालामो माबायदियै संनांगौ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां साम'खौ ना सबाइजों साम'खौ माने गिबियावहाय जों साम'खौ माने हाथाया बाजारनिफ्राय बायना लाबो नङाबा। दंग' फुख्रिफोराव थांनानै माने हमनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ।
बिनिफ्राय बिखौ माने सोमना दोननाय जायो आरो ना नोंथां हरसेफोर माने बेयाव सोमनायाव माने खाय बिफाबा खायसे खायसेफोरा माने नारें लेबु बाहायनाय जायो आरो
उम
बिनि उनाव माने बिनि उनाव साम'खौ मोजाङै माने दाला बा सान्द्रिफोराव माने हुख'नाय जाया आरो ना नोंथां माने बिनि बिज्ला फिस्लाफोरा खारनायनि थाखाय साम' गोलावफोरखौ माने साम' गोलावनि खिथुखौहाय दानस'नाय जायो आरो ना? बिदिनो दानस'ना लाना दानस'ना लाखांनायनि उनाव बेखौ माने मोजाङै एवफ्रामना लानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ
बिनि नोंङा ओमफाय बिनि उनाव सबाय बेखौवहाय जोङो एवग्रोना लानाय जायो संग्रोना लानाय जायो।
उम।
बिनो सबाया मोननोसै टाइमाव माने ओमफाय बेयाव साम'खौ होना होनाय जायो आरोना नोंथां।
उम।
औ बिदिनो जाबाय आरोना नोंथां। उनावहाय मस्ला मस्लिबो होबाय जाबाय।
औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'फोरा माने गोदो गोदाय समनिफ्राय नो गोबां बेफोरबायादि माने खारदैजों जानाय बेफोर बिदि रुनानै जानायफोरखौ मोजां मोनखायोमोन आरोना।
औ मोनखायोमोन।
औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने बहाबा मैहुर खालामनो थांबाबो ओ।
माने बांसिनै बेबायदि बेफोरबायादि माने सावनानै हांनानै मेनानै जानाय बेफोरखौ जोङो मोन
औ मिनथिनो
बेजों लो बेजों लोगोसे से जोंहा अबेबा गोदोनि मानसिफोरा बिलो बिलोफोराव माने गोदोाव बांसिन बिलोआरि थायोमोनना बेफोलाव माने अबावबा उम बांसिनै ना गुरनो थांबाबो ना आरि मोनबोबाबो माने बांसिनै ओ मिथिंगायाव मोननाय जेरै गोबां रोखोमनि मैगं दङ जेरै जारि नेरसोन बेफोर जों माने रुद फुदुमनानै बेफोरबायदि ओ रुरुनानै जानायखौसो जों मिथिनो मोनोमोन आरो ना? माने बिसोरो बांद्राय बिदि संनानै जायामोन जेनेबा बिदि थाव बाहायामोन‌ आथिखालाव थ' गोबां मानसिफोरा बेफोरबायदि थावारिजोंसो बेबायदि रुनानै जारि बेफोरजों जानायखौ नो गोबांखौनो जों नुनो मोनलिया आरो ना?
औ नोंथाङा लाथा एम्फौखौ मोनजाफेरबायना फेराखै?
औ नंगौ नोंथां थारैनो मोनजाबाय।
मोनजाबायना बे लाथा एम्फौखौहाय बोरैहाय संनानै एबा जानाय जायो नोंथां फोरमायना होनो हागोन ना बेखौ मानिफाय मोननाय जायो?
औ। सोरखौ बुङो जोङो लाथा ना?
औ।
ओम बेहाय जोङो लाथाखौ फिनायाव गिबियाव जोङो बेनो गोबां रोखोमनि बिलाइ जाग्रा आदार जेरै इन्दि बिलाइ बेफोरखौ ओ खारुन बिलाइ बेफोरखौ जोङो होफैनांगौ जायो आरो बेखौ मानो जोङो जेब्ला सिम बियो ओ मोन ना ओ मोनाजासिम माने गिदिरसि जाया अब्ला सिम माने बेनो जोङो गोबां रोखोमनि जाग्रा आदार होनांगौ जायो आरो। आरो ना ओ बेनि आरो जाग्रा आदारखौ जोङो सानसे एबा थाब थाबनो माने सोलायनांगौ जायो आरोना।
औ थाब थाब सोलायनांगौ जायो।
अ बेखौ जोङो बेखौ होनायाव जोंहा गो एसे ओ दान्दा ओ बाय बिबो जों खालामनानै बेयावनो माने बेखौ दोननाय जायो आरोना।
औ जायो।
बेहाय जोङो बेखौ बिलाइ जाहोबाय थानानै जेब्ला सिखिरिया बिददै दै अब्ला माने बेफोरबादि जाय होननानै मिथिगो आरो आं अब्लाबो माने बेनि बागै बांद्राय मिथ थिया ओ बिनिफ्रायबो जोङो माने गोबां बिनि फिथोबजोंबो माने खुन्दुं थुननो हायो आरोना। गोदोनि मानसिफोराथ' बांसिनै बेफोरबादि जों माने खुन्दुं थुननायखौ जों नुनो मोनोमोन इन्दि एम फौनिफ्राय जों बेबादिनो इन्दिखौ माबोरै ए एमफौखौ माबोरैहाय संङो होनब्लाथाय जोंहा लाथाखौ
गिबियाव जोङो ओ ओ एवनाय समावनो माने संख्रिखौ होनानै लाग्रोनाय जायो बेखौ गोरा एवख एसे गोरा जाहाबनाया लासेै जोङो एवखांनायनि उनावस सो बेखौ थाव होनाय जायो आरो ना।
औ
उम बेखौबो गोबां रोखोमनि खायफा बेबाद दिनो अनलाफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो ओरैनोबो माने गोबां रोखोमनि बेबायदि जानायखौ जों औ जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ आथिखालाव थ' बेनि बेसेना गोबां गोबां आरो ना
औ लाथानि बिसिना गोबां
औ औ आरोहाय जोंहा बुंनो थाङोबा जेरैहाय ओ साम' नोंथाङा दहाय साम सोंथि सोंदोंमोन ना
औ साम'
औ जेरैहाय जोङो साम'जों सबायजों होनब्लाथाय जोंहा नोंथाङा बुंनाय बादि नो माने साम'खौ साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै स साम' लादाय साम' थुमफ्रु साम' लिंग्रि साम' गोलाव बेफोरबायदि थायो आरो ना
औ औ थायो।
बेखौथ' बुंनो थांबा गोबां दैमा बेफोराव मोनो गोदोथ' जोङो दैमाफोराव मोनोमोन दा दाथ' बांद्रायखौबो नुनो मोना अब्लाबो जों माने दैमा दैसा बेफोराव मोननाय जायो आरोना।
अ मोननाय जायो‌।
बेफोरखौ जोङो माने साम'खौ खननानै लाब बोनानै जोङो माने बेयाव गोबां मैला मैसि थायो बेबायदिनो बेनि थाख खायनो नोंथाङा बुंनो बादोन बेयाव खायफा खायफा लेबु बायदिसिना बेबाददिनो गोखै बुस्थु बे फोरबादिखौ होनानै माने जोङो गोबाव समसिम हागै बाल्थिं एबा खान्थाफोराव सु सुम हाबना दोननाय जायो आरोना। अ बेखौ सोमखांनायनि उनावहाय जों हा ओ जाय दिनखालि जागोन जोङो बे दिनखालि माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेनि खिथ थुखौबो दानस'नाय जायो आरो दाखोन थायो जिउत तु बे दाखोनखौबो मानोे जोङो बोखाना लानाय जायो आरोना। बेनि उनाव जोङो मो नो मोनसे आइजें ए नङाबाबो एसे जलंगा मनाफोराव लाना जोङो बेनि गिरु एबा गार जि नांनायफोरखौ मोजाङै हुखुनाय जायो आरो ना। मानो होनोब्ला बे गोबाव समसिमहालागै दैयाव थायो गोबां बिजानु गाज्रिफो थायो बेनि थाखाय जेन जोंनि देह देहा सोलेराव जेनेबा मोनजाया बेनि थाखाय जों मोजाङै सु सुनानै लानाय जायो आरो औ
नोंथां जोंना समावबो जाबायमोन नोंथां दोनथ'निसै नामा?
औ औ नोंथां
औ दे होमबा नोंथां